नोंथां खोनादोंना आंनि आवाजखौ?
औ खोनादों नोंथां।
आतसा ओमफ्राय नोंथां फ्रि दंना दायो? हेलौ आतसा फ्रि दङबा नोंथां आं माने मोनसे खोथासो रायजायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ जोंनि बे बर'नि गाननाय जोमनाय बे ट्रेडिसननि सायाव फंनैसो नोंथांजों राय्लायनो होननानै आं नोंथांखौ जगाजग खालामदोंमोन नोंथाङा दा बिजि नङाबा रायलायनो हागोनद ना? हेलौ आदसा आदसा आदसा हबा नोंथां मा बुंनो सानो जोंनि बे आर'दाइ गामसा दख'नानि बागै माबाफोर एखे-खे बुंनो। मा बुंनो सानो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आं माने जेनेबा गावनो बर' जानाय खाय बा गावनो बर'। बावहाय माने बर'नि गाननाय जोमनायफोरखौ आं खोब मोजां मोनो जेरै हमना ला दिनै जायफ्रा हिन्जाव हिनजाव बा दिनै दख'ना दख'नाजों लोगोसे ब्लाउस आरो बेफोरबायदिनो फास्रा बेफोरखौ लायो। दा बेफोरबायदिखौ नु आरो हौवा-होवाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला हौवाफ्रा गासा आरो बेफोरबायदिनो बर'नि जि गस्ला बेजों लोगोसे आर'नाइ बेफोरखौ आं खोब मोजां मोनो। दा गोदोनि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला दिनै माने बर'फ्रा बा बर' आइजोफ्रा बिथांमोना गाव गावसोरनो गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ दानानै गानोमोन बा बेजों लोगोसे हौवाफोरनि थाखायबो जेरै गामसा आर'नाइ बेफोरबायाददिखौ दानानै होयोमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ
औ दा खिन्थु दा आथिंखालनि मुगायावथ' फ्राय बुंनो थाङोब्ला बा नाय आं माने नुयोसै दा फ्राय बागान बर' आइजोफ्रानो दख'नाफोरखौ दाबांला गोबां खमानो जाबोबाय। होननानै आं सानो आरो आं आरो जिहेथु सिगांनि समाव जेरै ब ओ बर' आइजोफ्रा गावसोरनो माबानिफ्राय ओ एम्फौ जि एम्फौ फिथोब। बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय माबानानै खुन्दुं दिरुननानै ओ खुन्दुं दिरुुननानै बेफोरबायदिनो बायदि मैया रोखोमनि ओ दंफां बिलाइ बा दंफां बिगुरफोरखौ देनानै बेफोरबायदिनो गाब ओंखारहोनानै बे गाबखौ जि खुन्दुं बख'नाय बे खुन्दुं खुन्दुं बख'नायाव माने जेनेबा रं ओंखारनानै बे खौ रं ओंखारनो दंफां बिगुरफोरखौ रं ओंखार होनोनानै बेखौ दै एसे होननानै बे जिखुन दुदुं दिरुननायम्फौ एम्फौ फिनफोरनिफ्राय बेफोरखौ बे दैफोरावनो बा गाब दैयावनो बेयाव सोखोमनानै बुंनाय जायोमोन आरो बे बिनिफ्रायनो गोबां गुबुन गुबुन खालारनि बा गुबुन गुबुन गाबनि बिथांमोना खुन्दुंफोरखौ दिरुनोन आरो बिनिफ्रायनो जे बिथांमोना खुन्दुं दिरुनखांनायनि उनाव बिसोरो खुन्दुंखौ मोजां खालामनानै बेफोरबायदिनो सानानै माबा सानानै बेफोरबायदिनो साल खुन्थाफोर बेबायदि बेफोरबायदियाव दानाय जायोमोन आरो नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां
औ खिन्थु आथिखालाव आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला खोब माने माबा जाबोबाय ओ जुगा सोलायबोबाय बिनि जायनि जाउनाव माने गोबां बर' आइजोफ्रा दिनै सि दाला दिनै माने मा होनो मा दिनै मेसिनफोरनि दानायफोरखौ बिथांमोना गानोनोसै आरो फ्राय दाथ' बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा गोबाङानो माने बाहेरायाव थाङोब्ला दिनै गाम खोथा गाननानै थांनायफोरखौ आं नुनो मोना हौवाफोरखौ स्पेसिलि बुंनो थाङोब्ला खिन्थु हिनजावफोरखौबा हले आं नुयो जे बबेबा नोगोर सोहोरफ्राव थांब्लाबो बिथांमोना बर'नि जिथु दख'ना बेखौ गाननानै थाङो बिनि थाखाय आं खोब मोजां मोनो जिहेथु आं सासे बर' जानायखाय माने बिथांमोनखौ दख'ना गाननानैनो जुदि अबाव अबावबाफोर बाहेराफ्राव गोजान जायगाफ्राव थांनाय नुयोब्ला गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनो दिनै बर' हारिनि हिसाबै आरो खिन्थु स्पेसियेलि दिनै हौवाफ्रा गामसा नांबाथाय आंनि साननायावा जानाय बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो बोराय बोरायफोरनिफ्रायनो
औ ओ नोंथां
दा
ओमफ्राय नोंथां खोनादों ना
नोंथां खोनादोंना आतसा आ आं खोनादों आरो आं मोननै सो सोंनाय खोनादोंना नोंथां आं नोंथांनाव मोननैसो सोंनो इसा जाबावबाय जोंनि बे औ खोनाबाय ना औ जोंनि बे बा जोंनि बे आसामाव बर'फोर लोगोसे जों बाहेरनि बर'फोर जेरै बुंनो थाङोब्ला आउट अफ आसामक्षआसामनि बाहेर गुबुन हादोराव थानाय बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोननि गाननाय-जोमनायनि सोमोन्दै, बिथांमोननि राव फावनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा माने बिसोरनि गाननाय जोंनि गाननाय माबाफोर मिलायनाय दं नामा? ओंखायनो दिनै माने बेबायदि जोंनि एबा बर'फोरनि जि ट्रेडिसनेला एसे एसे खमायलांनो खमायलांगासिनो नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव
औ जेनेबा बर' सुबुङा बाहेरायाव थाहैनायखौ बुंदोंमोन ना नोंथाङा
औ नोंथां जाय सुबुंफ्रा अलरेडि बाहेरायाव सेटेल जाबाय बा जोंनि भारतबर्सआवनो अबावबा खनानि रायजोआव जिरायनानै थाबाय बि सोरनि गानाय जोमनायाथ लायबाय जों नुनो मोनो आरो जोंनि आसामाव बा बे जोंनि आसाम देस आव बेफोर बायदि बिखे खे माने सोलायनायखौ नुनो मोनाखै, नोंथांङा बिनि बिसय माबा बुंनो सानो नामा?
औ, माने जेनेबा आंनि आंनि साननाया बेनो जिहेथु ओ जों बर' सुबुंफ्रा दिनै माने गामिनिफ्राय बाहेरायाव थाङोब्लानो बिथांमोना जों मा हारिमोन बिथांमोना बेखौ बावगारो। बिनि थाखाय बेखौ आं बुंनो सानो आं सानो जे बिथांमोना दिनै गोबां सुबुंफ्रा गुबुन मानसिफ्रा दिनै बाहेरायाव मावनो थाहैयो बिदिनो जेनेबा गावनि मोनसे खामानि फोरखौ लानो बाहेरायाव थाहैयो। बिथां मोना बे बे जायगायाव थांनानै खिन्थु जोंनि माबा फोरखौ ओ जोंनि बर 'फोरखौ, जोंनि बर' फोरनि गाननाय-जोमनाय फोरखौ गाननानै थाहैयोब्ला मोजां जायो। जेरै जोंनि बर'नि गाननाय-जोमनाय फोरखौनो गाननानै बिथांमोना जुदि बाहेरायाव थाहैयोब्ला जे ओ बाहेरानि मानसिफ्रा जोंखौ नुगोन बा जोंखौथ' नुनाय नङा बा बिथांमोनखौ नुगोन, बिथां मोननि गाननाय-जोमनाय बर'नि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय फोरखौ बिथांमोना नुगोन बा आरो बेनि गेजेर बिथां मोननि गेजेरजों जेन बाखि माने गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा बा गुबुन सुबुंफ्रा सिनायगोन जे बिसोरो बर' हारि बिसोरो मासिग्राब समायना- रमायना मासिग्राब बिसिग्राब मोजां गानो होननानै बेफोरबायदि नुनो मोन गोन मिथिनो मोनगोन बेनिखायनो आं सानो जेनेबा माने बाहेराव जाय बेक्टिफ्रा बाहेरायाव दङ' बिथां मोना माने बर'नि गाननाय-जोमनाय फोरखौ गानोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै आं सानो आरो।
औ नोंथां। खोनानानै मोजां मोनबाय ।
औ। आं नोंथांखौ मोन
ओमफ्राय नोंथां, औ। नोंथां सोंदे
जिहेथु बे ओ बर' आर'नाइ बुंदोंना
औ औ।
बे बर' आर'नाइ आव माने मा मा आगर फोर बाहायनाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे बुंफोरनो हागोन नामा?
आगर फोरनि सायाव आदसा आं बिनि बिसय इसेबां गोथौयै मिथिया नाथायब्ला आं माखासे बाथ्रा फोर खौ आं मिथियो जेराव सिगांनि फ्रायनो जोंनि आ बौ मोना खोन्थानाय बिनि बिसय आं नोंथांनो खोन्थानो हागोन।
औ।
जोंनि आर'नाइ याव थानाय आगरलफोरा मिथिंगानि नुथायखौ फोरमायो
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा मिनथियो ना मिनथिया मिथिंगानि आगर मिथिंगानि नुथायाइखौ लानानै जोंनि बे बर'फ्रा सावगारि एरग्रोदोंमोन बेखौनो जों होनो आर'नाइ। आरो गोदोनि बे दखान दख'ना फोरावबो जों गोबां बेबायदिनो मिथिंगायारि बिबारलफोर मिथिंगायारि समायना उम खौ जों नुनो मोनो।
हाजो हाजो हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायोना नोंथां?
औ औ सोब बाहा होनाय जायो। आरो बेनो मेन रिजोनआ बि बेफोरजोंनो सोमजिनाय। मिथिंगानि नु खाइजों गोरोबनायजों बेफोरनो गासैबो आरो। जुदि मिथिंगा गैयामोनबा
जुदि जायगाया बालाबारि मोनबा
औ।
नों ट्रेडिसन माबायाव जों बे आगरखौ जों थिखनाय नङामोन जेरै नोंथाङा नायनो हागोन बेलेग बे राजस्थानफोराव बिथांमोननि आगरफोरखौ नायनो हागोन बेलेग बिथांमोना खारन बिथांमोना मिथिंगायाव इसां गैया। माने सोमखोर मिथिंगायारि गैया ओमफाय जौगार मिंगानि सावगारि गैया बिसोरनि ड्रेसफ्राव। सिनतानि लाथ नाथाय जोंनि बे बर' हारिनि आगरफ्राव जों गोबां बेबायदिनो नुनो मोनो। बुजिबायना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां अब्ला बिदिबा नोंथां जोंहा टाइ औ।
उम।
खोनादों ना नोंथां अब्ला बिदिबा जोंहा थाइमआो जानानै फैबाय नामा नोंथां।
औ फैबाय दे जेबो नङा दे उनाव रायलायनोसै उम औ दे ।